औ। खोनादों ने ओरैनो दंथ'यै नै।
औ।
नोंलाय मा खालामदो।
नोय आंबो‌ ओरोयनो दं।
ओ।
उम।
उम। बुंलाय। औ खोनादों। उम
आङो मोनसे टपिकनि सायाव रायजलायनो सानदोंमोन।
औ रायलाय जायो।
औ।
जोङो होनबा। मिथिंगायारि सम्पदनि एबा सम्पदफोरनि सायावनो सावरायसै ने।
औ।
औ जेनेबा जोंनि बुहुमावहाय बेबायदिनो। गोबां मिथिंगायारि मुवा हा दै बार बेबायदि। बिदिनो हाग्रा बारिनि जिउआरिफोर बेजों बुंफबनाय नङा होमबा जोंनि। मा दा बेफोर। गासैबोआनो जोंनि मोनफा मोनफा सम्फद आरो मिथिंगायाव मोननाय बेै। सम्पदफोरानो जाबाय मिथिंगायारि सम्पद आरो दा बेबायदियावहाय। जोंनि आसामा मिथिंगायारि सम्पदावहाय जोबोद दोहोनि आरो। माखसे मिथिंगायारि सम्पफोरखौ। बेखौहाय जोंनियाहाय जोंनि आसामावनो मोननाय जायो आरो कनियावनो कनि सम्पदावनो होन। मिथिंगायारि सम्पदावनो होन दा बेबायदिनो। जोंनि आसामनि। माखासे मिथिंगायारि सम्फदनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंदो नामा।
औ औ।
जेनेबा जोंनि ओं आसामनि हाग्रायावहाय मा मा मोनो? औ दे औ
ओ आसामनि हाग्रायाव बायदि रोखोम बे बेसेन गोसा बिफां लाइफां आरो जिब जुनार दाावमा दाउस सा मोननाय जायो बेफोरनो जोंनि हाग्रानि सम्पद बे हा बे बिफां लाइफां आरो जिवारिफोरनिफ्राय जोंहा गो-गोबांथार बानजायनाय मोनो
औ
बिफां लाइफांनि आंखालाव जिउआरिया थांनानै थानो हाया
औ हाया
बिफां लाइफाङा माखासे बिबाङै बारमण्डलनि गेब्रोंनायखौबो होखारो
औ नंगौ
ओ जोंनि हाग्रानि सम्फदफोरखौ लाइफां आरो जिवारि बे मोननैबो बाहागोआव राननो हायो
औ औ
ओम जेरै ओ बनसक साल सिगुन, तिथा साब गाम्बारि, औवा रायदें बायदिया लाइफां सम्फद आरो
औ औ
गान्दा, मैदेर, मोसा, मै, मैसो
ओम
मोदाइ हांसो
औ
मोख्रा, दाव, हादिदग्ला बायदिफ्रा जिउआरारि
औ
सम्पद आरो बैफोरनो जाबाय जोंनि हाग्रानि सम्पद।
औ नंगौ
हाग्रायाव थानाय बिफांनिफ्राय बेसेन गोसा दंफां बन औवा राइडें गारला बायदि मोनो।
औ
दा जोंना जेनेबा हाग्रायावहायथ' बेबायदिनो जिउ गोनां जिउ गोैयि गोबां सम्पदफोर मोनो नालाय बेफोरनिनो जिउ गोनां बिफां लाइफाङाबो जिउ दङ' नाथाय बिसोरो लोर सोर खालामनो हायै बेफोरो जाहैबाय जेनेबा जोंनिया ओ हाग्रा सम्फदाव गोलैबाय आरोना बा लाइफां सम्फदाव गोलैबाय आरो आरो बेबायदिनो जेरैहाय जिउआफोर
जायफ्रा थाबायनो बिरनो हायो बेफोरबायदिया ओ जिउआरारि सम्फदाव गोलैबाय आरो दा जोंना दं फां औवा रायदों गारला बे बायदिसिनानिफ्राय जोङो माखासे गोबांथार आइजें आइलाफोर बा नायनो हायो नङा होमबा?
औ
औ बे आइजें आयलाफोरनिफ्रायनो जोङो। ओ-गोबां सुबुङा रांखान्थियारि मुलाम्फा मोननो हायो आरो बेख बेफोरखौबो जेनेबा आइजें आइला बानायबाय फानबाय फाननानै जोङो फैसा मोनबाय नङा होमबा।
औ
बेबायदिनो आसामावहाय। सोदाङि थावनि थाखाय माखासे भारतनि मादावनो। दरसे दोहोनि रायजो आरो आसामा जोंनि आसामा बेनिखायनो। जोंनियावहाय आसामावहाय बेबायदि सोदाङि थावखौ मोननायनि थाखायनो जोंनि आसामखौ। दैलाव सनानि रायजो होननानै बो बुंनाय जायो आरो दा हा सिङाव सोदाङै थाव मिथिंगायारि थाव गेस। खैला सुनि अन्थाइ बायदिफोरखौहाय मोननाय जायो आरो बे सिं हा सिङाव मोननाय सम्पदफोरखौनो जोंना खनियारि सम्पद होननानै बुंनाय जायो आरो। दा बे खनियारि सम्फदनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंदो दे? हा सिङाव मा मा मोनो औ।
हा सिङाव मोननाय सोदांङि थावा थोंजोङै बाहायनाय नि थाखाय साबजाथाव नङा।
औ
बे थावखौ। सोदांनानै केरासिन पेट्रल दिडिजेल बायदिफोर दिहुननाय जाय जायो
औ नंगौ
बेफोरखौ जों गुबुन गुबुन खामानियाव जेरै गारि मथ थर रेल गारि बायदियाव जन जाग्रा हिसाबै बाहायो।
औ नंगौ
सोदाङि थावजों। लोगोसे मोननाय मिथिंगायारि गेसखौबो जन जाग्रा हिसाबै बाहायनाय जायो। जों बाहायबाय थानाय ममबाथि फेस लिन आल-आलकेट्रा। नेपटालिन बेफोरबायदिखौ सोदां टाउन निफ्रायनो दिहुननाय जायो।
औ नंगौ आरो
उम रेलगारि कलकारखाना बायदि सालायनो खैलाखौ बाहायनाय जायो। जेरै सुनै अन्थाया जोंनि। गुबुन मोनसे खनियारि सम्पद।
औ
सुनै अन्थाइनिफ्राय बिलाथि हा बानायनाय जायो।
औ
ओ आसामनि कार्बि आलं जिल्लायाव बांसिन सुनैय अन्थाइ मोननाय जायो।
औ औ बा आसामावहाय बे कार्बि आंलंआ बांसिन सुनै अन्थाइ मोनग्रा जायगा। आरो जेनेबा ना उम दा बेबायदिनो जोंना सोदाङै थावबो मोनो नालाय दानि नोंथाङा बुंलांदों सोरोदाङै - थाव बे सोदाङै थावखौ सोदांनानै जोंना पेट्रल केरासिन डिजेल। बेबायदिनो पेराफिन भिटामिन आरि गोबां बायदिसिना मोननाय जायो आरो बे सोदाङि थाउनिफायलै आलादा आलादा जोंनियाहाय थाव बेबायदि बानायनाय जायो आरो दा बेनि अनगायै फोयै सोदाङै थावफोरखौहाय खेंस्लायैहाय जोंना प्लास्टिक बानायनायाव फलिस टार खुन्दुंबानि मुलि आरिफोर बानायनायावबो बाहायनाय जायो आरो बा मोननो हायो आरो बेनिफाय दा बेबायदिनो जोंनि आस ामा दैमा दैसा हा खर बिलो फुख्रि बेबायदिनो गुबुन गुबुन खामानियावहाय जोङो दैखौ बाहायो नङा होमबा दैयावहाय बेबायदिनो गुबुन गुबुन जिउआरिफोर मोनो जेरै ना खासेव सिसुवारि बेफोर जोंनि जोबोद साबजा होग्रा आरो माने बे फोरो ओ न'नि बा दैमा दैसानि हाखर बिलो फोरनि दैखौ सोदाङो नङा होमबा जिउआरिफोरा नाफोराबो
दा बे दैयाव थानाय लाइफां आरो जेवआरिफ्रा जोंनि दैआरि सम्पद आरो दा आसामखौ बेखायनो आसामा माने बांसिन दैमा दैसाजों बुंफबना थानायनि थाखायनो आसामखौ दैमा बिमा हादाब होननानैबो बुंनाय जायो आरोना दा जोंना दैखौहाय जोङो ओ दैजोंहाय आं बुंनायनि अनगायैबो आरो मा मायाव बाहायो। मा मा राहा खालामनानै बाहायो बेखौहाय नोंथाङा एसे बुंदो
उम दैमानि दैखौ जाम्फैजों बोहै होनानै आबादथिलियाव दै हैनायनि राहा खालामनाय जायो आरो बिनि अनगायैबो दैमाजों नाव जाहाज बायदि हान्था मेलानि गेजेरजों बेफार फालांगिबो खालामनो हायो।
औ नंगौ
गोबारै बोहैनायनि दैनि दाहारनि हेफाजाबाव लाइ सोरखि मेचिन सालायनानै मोब्लिब दिहुननाय जायो। बे मोब्लिब सक्तिखौ दै सक्ति दै मोब्लिब सक्ति बुंनाय जायो।
औ औ
ओमफाय
बियो बेबायदि कलकारखाना सालायनायाव हेफाजाब होयो।
औ
गासैबो मिथिंगायारि सम्पदानो जोबोद बेसेन गोसा
औ
उम बिनिखायनो बे सम्फदफोरखौ जों संरैखा खालामनांगौ।
औ औ
जाहाथे बिसोरो मिथिंगानि बिखानिफ्राय सिलिंखार जानानै थाङा।
औ जेनेबा जोंना जानला मानला बाहायोब्ला बिसोरखौ संरैखा खालामाबा ओ थाबैनो जोबना थांगोन नालाय ना दा जोंना ओ बे बिथिङै नायोब्ला मानसियाबो मोनसे सम्फद होननानै बुंजायो आरो मानो होनोब्ला जेनेबा ओ मानसियाबो जोंना गुबुननि थाखाय हेफाजाब होग्रा नङा होमबा? गाव गावनि आथिङाव गसंथानानैबो गुबुनखौ हेफाजाब होयो। बेबायदिनो जायफोर मानसिया गावनि अनगायैबो गुबुनखौ हेफाजाब होयो जेनेबा माबा मोन से मावनायनि गियान सोलो आदब बाहायनानै राहा लामा बाहायनानै बेबायदिनो ओ जेनबा बेवहाय पुलिस आर्मि बेबायदिनो गोबां खामानि मावग्रा डक्टर इन्जिनियार बेफोरबायदियाहाय जोंनिया सुबुं सम्पद होननानै बुंनो हायो आरो जेरै फोरोंगिरिफोर फोरोंगिरिफ्रा फोरोंनानै जोंना फरायसाफोरखौहाय मोजां लामाजों आगान सुरहोयो नङा होमबा?
औ।
ओ दा बेबायदियावहाय सुबुं जौगानायाव सम्फद सुबुं जौगानायाव सुबुं सम्पदनि बिफावा मा एसे फोरमायना होलाय। टाइमबो जासिगोन नालाय बांद्राय गोलाव नङा आरो एसेल'।
अ-अ ओ मानसिनि साबजाथाव खालामनो हानाय आरो राङारि बेसेन बुथुमनो हानाय मुवाफोरानो जादों सम्फद। उम मानसिया जौगाखांनो हायो आरो मानसिनि खामानिनि रांखान हो खामानि रांखान्थियारि बेसेनबो दं।
औ।
बिथिंनिफ्राय मानसियाबो सम्पद जायफोर- जायफोर सुबुं बा देहायारि आरो गोसोआरि बिथिङाव जायखिजाया दिहुननायनि खामानि मावनानै समाजनि दावबायनायनि थाखाय बिहोमा हायो ।
औ नंगौ।
बेफोर सुबुङा सुबुं सम्पद।
औ-औ।
मानसिया मिथिंगाया हा औ।
औ होनबा जोंना सावरायबा गोबां दंबावोमोन ना होनबा बो उननि समाव सावरायफिननोसैने ओं सम मोनबाथाय सावरायफिनसै।
औ।
ओं दोनथ'नोसै ने होमबा?
औ दे।
ओं।